औ नोंथां।
औ नोंथां।
अ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां जोबोद क्लियारै खोनाफैदों।
औ। गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि हामलायनायखौ नोंथांनिसिम आं जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंथां।
औ नोंथां बरायबाय।
उम नोंथांजों आं माखासे गोनां आयदानि सायावहाय रायलायनो नोंथांनो आङो खालामनाय जादों नोंथां दा बिनि गोनां आयदानि सायाव फैसै होनबा जोङो दा जोङो अखा अखाया मानो हायो बा अखाया जोंनि मा ओ बुहुमाव बा मिथिंगायारि सम्पदाव मा मा मोजांनि थाखाय ना गाज्रिनि थाखाय गोहोम खोख्लैयो बिनि सायाव एसे रायलायनोसै नोंथां। दा अब्ला आंनो बुंग्रोसै ना मा होनो नोंथां दा अखा होनदों जाय खौ जोङो दा अखा होनबाथ' मिथिखायो मा ओ अखाया गोबां समजों लोगोसे हायो नोंथां बिदिनो गावबागाव बोथो राव हायो बा एखमबा बोथोर नाङैबो अखा हायो दा अखाया जोंनि थाखायहाय बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोनांथार आरो मा बुंनो थाङोब्ला जोबोद खहाबो खालामो। दा आङो जोंनि सायावहाय माखासे अखानि सोमोन्दै गोनांथि जानायनि सोमोन्दै आं बुंनोसै जेरखम दा जोङो अखा खौ दैज्लां बोथोराव गोबां माइ गायनायनि थाखाय जोङो गोनांथि जायो।
नोंगौ।
जों अखा गैयाबा माइखौनो गायनो हाया नोंथां ओ आरो गोबांद्राय अखा हायोब्लाबो मा जोंना दैबाना जायो बा जोंनि थाग्रा जायगा ओनसोल बा फुख्रि जाम्फै दैमा दै सा गासिबो लोमसावजोबो अब्ला जोङो मा जायखौ होनो जोङो दैबाना दैबाना जायो दैबाना जायोब्ला मा जोङो थानो जानो सुखै गैयै जायोना नोंथां?
नोंगौ थारैनो।
खायसे खायसे गोबां जोंनि बर' न'खरफोरनियाव नियावबो दङदि अखा हायोब्ला दै एसेयानो दै बाना जाना नै मा न' सिङाव हाबो बा आबाद थिलि आबाद फोथारफ्रावहाय लोमसावनानै दैबाना खालामो आबादफोरखौ उथिलांजोबो। आरो मा जायगाखौहाय आबहावाखौ गुबुंले खालामो दा मोनामहोयो दा बेनिफ्राय जोङो मा ओ बेरामा आजार जायो बा जोङो गगा मोनो बा खरस थायो बायदि रोखोमनि बेराम आजार जायो नोंथां। थिग बेबायदिनो अखाया जोंनि थाखायहायबा बेफोरखौ खहा खालामो आरो जोंनि मोजांनि थाखाय थाय- होनोब्ला मा अखाखौ नङा नङा नाङा नङा नांगौ अखा गैयाब्लाबोनो मा जोंनि बुहुमा मा मिथि गैया रानस्राव जायो ओ जोंनो जोंनि बुहुमा माजों थां थाय- होमबा दै अर बार ना दा थिग बेबायदिनो मा अखा अखा हायाब्ला मा जोंनि मिथिंगायारि सम मिथिंगायाव थानाय ओ बिफां लाइफांफोरा मा ओ मोजां रो रोखोमै खिलिनाय नङा बा खोदो रोदोमनाय नङा बिफां लाइफाङा रानसि गोथाव जागोन जोङो मा भुगिनांगोन सिदेमा जानाय नङा थिग बेबायदिनो मा जोंनो अखाखौबो नांगौ दा बेफोरबो मिथिंगानि मोनसे सम्पद बा मिथिंगानि सम्पद थिनजायो अखाया बेखौ जोङो मा नांगौ होमब्लानो मोना बा जोङो एमब्ला नाङा होनब्लानो बियो मा मोना
बियो मा गाव समजों लोगोसे फैयो दा नै अखाया बांसिन मा दैज्लां बोथोराव हायोना नोंथां? जायखौ जोङो दोनदों बोथोरनि मुंखौ दैज्लां। दैज्लाङाव जोङो माइ गायो आ आरो खोथिया फुयो बेफोराव मा अखाखौ नांथारगौ दा जों अखा अखा गैयाब्ला मा बांसिन मेसिन पाइप मटरफोर जों जाम्फैफोरनिफ्राय दैखौ जोङो बोखोनो बा गोबां खस्थ'यबो बोखोनो गोनां जायो नोंथां थिग बेबायदिनो मा अखाखौ जों एसे आनि संसार जानायावबो नांगौ। दा अब्ला नोंथां नोंथांनि ओनसोलावहाय अखाया माबायदि? सोमोन्दो गोनां बा अखाया माबायदि हायो आरो नोंसोरनि नोंथांनि जायगायावहाय अखाया हानानै मा माब्लाबफोर दैबाना जाफेरबाय नामा? आरो माबायदि जादों एसे फोरमायना होदो दे दे नोंथां?
औ नोंगौ। दा अखानि सोमोन्दै नोंथाङा बावैसो सिगाङाव फोरमायनानै होलांबाय एसेबाबो दा अखा होनोब्ला मोनसे जों बेखौ दै होननांगोन जेराव बेयो गाहायै बेयो लैथो लैथोमानिफ्राय जों बुखांनानै सानि बिदुं आरो सिंनि गुसु बिसोरो मोननैजों कमबायन जानानै
माने गोजौ अख्राङाव बिरनानै जोमै जानानै थायो दा बेनो माखासे माने- मा खालामो बेयो मोनसे बिदुंजों माने बारहावा बारमन्दलजों गोरोबनानै थानानै बेयो हायो आरो नोंथां दा अखाया गाहायै जोङो लैथोनिफ्राय बुखांनानै लाबोनाय दैखौ गोजौआव ओ बो बोखोलांनानै खफ' जानानै गोजौआव जोमै जानानै थानाय बेनिफ्रायनो जों अखा मोननो हायो। दा जों ओरै नोजोर होयोबा नुनो हायो जोंनि सा- सानजा भारताव माने बुहुमनि मादावनो बांसिन अखा हाग्रा जायगा होनोबा जेरै जों मौसिराम बायदि जायगाखौ बुंनाङो मेघालयआव थानाय दा बेफोर
औ औ
जोंनि बुहुमनि मादाव बांसिन अखा हाग्रा जायगा आरो दा बेनिखायनो जोंनि आसाम हादबसायावबो गोबां अखा मोननो हायो। मानो होनोबा जोंहा अखाया ओरै आ मा होनो भारत लैथोमानिफ्राय जों दैखौ बुखांनानै लाबोयो माने जोमै लानानै लाबोयो आरो वेस्ट बेंगलनि एसे आफाङाव थानाय बेफोरबायदि जायगानिफ्राय जोङो जोमै थिखोनानै लाबोयो जेनेबा जोङो खफ'जों जोमै थिखोनानै लाबोयो आरो दा बेनो बारा जोंना खोला सोनाबनिफ्राय बुखोबोनाय जायो दा बे बुखोबोनानै ओरै जिं जिं बुलुंबुथुरनि जिं जिं दावखोनाय जायो जेरै जयन्तिया आरो कार्बि आंलं बेफोरबायदिजों दावखोलांनानै मेघालयनि माखासे हाजो जायगाफोराव माने नांथाहैयो आरोना नोंथां बे जोमैया दा बेयावनो माने अखाया बांसिनै माने हानाय जायो बे ओनसोलाव बेनिनो माखासे आ बारानो ओरै साहाजों दावखोनानै अरुणाचल आरो ओरै जोंहा साहा थाबाय भुटान हाजो बा हिमालय हाजोनि माखासे हाजोलारि दा बैसोरो माने जोमैफोरा बेहाय नांथानानै अखा हानायनि माबाया जोंनि आसामनि सिङाव माने बांसिनै जानायखौ नुनो मोनो दा बेनि थाखायनो जोंनि आसामावबो गोबां अखा मोनो दैज्लां बोथोराव जेराव बिनि अखानि जोहैनो नोंथाङानो बुंनाय बायदि माइ गायनो थाखाय जोंहा सुबिदा जायो माइल' नङा माखासे आबाद मावनो थाखाय जों सुबिदाखौ मोननो हायो दा अखाया बेनो माने बांद्राय हायोब्ला जोंनि थानाय जायगा बा जोंनि माखासे मावनाय आबाद बेनि खहा लाबोयो मानो होनोबा जोंहा गोबां अखा बा जरना बेफोरबायदिनि जायगाया जुदि दा थोआ जायोब्ला जायगा थोयैनि जाउनाव गोबां माने ओनसोल बा बे दै लामाया जेरै मेरै आ जायगा गैयिनि जेरै मेरै थाङो आरो गामिफोरखौ लोमो आरो गामिनि माखासे दै थांग्रा लामा बेफोरनि थानाय हाब्रांफोरखौ खुरखानानै लाबोनायखौ जों नुनो मोनो गोबां माने बेफोराव जोंनि समाजारि खहा जायो खोनादोंना नोंथाङा हेलौ खोनागासिनो ना नोंथाङा हेलौ औ नोंथाङा खोला खोनागासिनो दङना आं होननायखौ औ औ जोबोद जो जोबोद मोजां दा बेबायदिनो माने जोंनि
खोनादों नोंथां ना